हेलौ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
अ दा ओरैनो दं आं नोंथां नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दालाय?
नै आंबो ओरैनोसो दङ जिरायनानै।
अ अब्ला नोंथांजों आङो माने फन खालामनायनि गुबै थांखिया जाहैबाय नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो रायलायलायनो होननानै माने फन खालामनाय जादोंमोन आं
औ मा आयदायाबा मानि सायावमोनबा नोंथां
अ आयदाया जाहैबाय आबादनि सायाव रायलायनो
औ जागोन दे नोंथां
औ आबाद होनोब्ला नोंथाङा नोंथांमोनथिंजाय आबादफोरा मा मा आबाद मावो आरो माइफोर गायखांबाय ना नोंथाङा एसे फोरमायना होदो मा मा बोथोरनि आबादफोर मावो
जोंनिथिं दा दैज्लांनि आबाद मावगासिनो जेरै माइनि आबाद मावगासिनो दा माइनि आबाद मावनायनि सम ना
औ
दा जोंनिथिं माइनि आबादखौ गायफ्राम जोब्बायानो। जेरै जोंनि थिं दैनि आंखालबो जादों जेरै अखानि आंखालनि थाखाय दै गैया माइ गायनो हायाखैमोन नाथाय मेसिन जेरै दै पावार पाम्पारजों दै बोखांनानै दैखौ गायना माइखौ गायनांगौ जादो
दा दैखो बोखांनानै गायनानै दा गायफामजोबखांबाय दा एसेल'सै सोरहाबा सोरहाबा एसे एसे दंबावो गायनो थाखाय जोबसिगोन बेनि अनगायैबो जोंनिथिं मेसें माइ खौ हाखांनि उनाव मेसेङाव जेरै जुखामनि आबाद गमनि आबाद बायदि मावनाय जायो।
औ नोंथांमोनथिं बा गायखांबायना नोंथांमोनथिं।
औ गायखांबाय नोंथां औ जोंथिंजाय गायनाया जोंना माने नोंथां जोंना माने जायगाया एसे दहला जायगा नालाय जोंना दैनि प्रब्लेम जाया माने एसे बेसेबां खरान होआखै एसे बुरि बुरि जायगायावल' दा खरान होनायनि जाहोनाव माने गायनो हायाखै आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ दा नोंथांमोनथिंजाय माइ आबादा माबोरै जायो?
जोंनिथिं माइ आबादाथ' मोजाङानो जायो। जेरै बिगासेयाव सुइद' मन बिदि जायो। माइआ माइ आबादा मोजाङैनो जायो।
उम
नोंथांमोनथिंबो मोजाङैनो जायोना माइनि आबादा।
मोजाङानो जायो नोंथां जानायालाय थेवब्लाबो माने गोदोनि बायदि एसेबां जानायखौ नुनो मोनदों आरो दानि दिनाव नोंथां औ
नोंथांमोनथिं माइनि अनगायै मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथां एसे खोन्थाना होलाय
औ नंगौ नोंथां जोंनिथिंजाय जे माइनि अनगायै जोंथिंजाय मावो होनोब्ला खायसे खायसे फान्थाव आबाद मावो मथर आबाद मावो माइ हाखांनायनि उनाव आरो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनानो गोबाङानो माने बानलु सिब्र' होननायखौथ' नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ जेरै
औ-औ
बिसबो होननानै मिथियो
औ
बेखौ जोंथिंहाय गोबां मावनाय जायो आरो ना
औ नोंथां
दा जोंनि साइडआव मावो होनबा बेनोसै आरो नोंथां
औ
खायसे खायसे खरान बोरि बोरि जायगायाव गोबाङानो माने साफातखौ गायनो हमनो लानायखौ नुनो मोनदों आरो खायसे दैबो गयफोरबो गायना लादों माइफोराबो दानि दिनाव जों जानायखौ नुला नालाय माने गोबां हासारनि गोनांनि जाहोनावसो जोङो माइखौबो मोननाय जायो हासारखौबो बेसे सारनो नङा होमबा नोंथाङा
औ नंगौ नंथां दा
दा औ माबा बुंदोंमोन नोंथाङा
औ दा आबादखौ नोंसोरनिथिं माबोरै जोथोन लायो जेरै गोबां एम्फौफोर जायोना बेफोरखौ मा मा मुलिफोर बाहायनाय जायो
खौ होखारनो थाखाय
अ नोंथां बेखौथ' आङो एसेबां नलेज गैया दायो आबादखौ होबथानो थाखायथ' जों आङो आबादावबो इसिबां ओंखारनाय जाया नालाय बेखायनो बारा मिथिलाय लांला दा नों नोंथाङा बेनि सायाव माबा आइडिया दंबा फोरमायना होनो हागोन आंनो
औ दा आबाद मावनायाव जेरै आबाद खहा जानायखौ होबथानो थाखाय जेरै पेस्टिसाइद जेरै एम्फौ थैनाय हाग्रा थैनाय मुलि बाहायनाय जायो बेफोर खौ बाहायनानै आबादफोरखौ गोबां बांहोनाय जायो
औ
बेदिनो आरो आबादाव नांगौ रोखोमनि हासार हासार बाहायनाय आरो दै होनानै आबादखौ मोजाङै लाखिनानै गोबां जायनि बांहोनो हायो आरो बिदिनो
औ खोनानो मोन्दों आं नोंथां नोंसिनिथिंजाय जुखाम आबादनि गोबां खेथि खालामो होननानै नंगौना नोंथां
औ नंगौ जोंथिं गोबां मानसियानो जुखामनि आबाद मावो जेरै मेसें बोथोराव जेरै माइ गाय नायनि उनाव गोबां मानसियानो बे जुखामानि आबाद मावनानै गोबां रां खामायनाय खामायो
औ
बेजों लोगोसे जोंहाबो न'खराव खामायो गायदोमोन गायनानै खामायो
औ
नोंथांमोनथिं गायनाय जायोना जाया आरो जुखामफोरखौ
अ जोंथिंथ' नों नोंथां बिदिनो गाव गावबागाव न'खराव जानायनि थाखाय आरो न'खर सुंथानो थाखाय एसे एनैल' ओरैनो गायनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथांमोनथिं माने फाननायनि थाखाय गायनाय जाया आरोना माने
औहो बिदि एसेबां बुरजा बुरजा गायनाय जाया माने ओरैनो दब्लायनै दब्लायथाम बिदिल' गायनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
उ आरो नोंसिनिथिंजाय नोंथांमोनथिंथ' गोबां बिगा बिगा दाब दाब जायगायाव गायनाय नुनो मोनो आरो खोनायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ सिजोनाव बेसेबांसो दाम जाहैयो नोंथां ओरैनो
जोंनिथिं दा देग्लाय सिजोनाव जोंनिथिं किल' केजि एक केजियाव उननिस थाखासिम जाहैदोंमोन
अ
बिदिनो नोंथांमोनथिंबा बेसेबांबा जायोमोन केजिआव रांफोरा
नोंथां जोंथिंथ' बिदि इसिबां मानि केजि सिस्टेम फाननायखौ नुवा खै आं माने ओरैनो फनानै माने थफा थफा थफा फाननाय इदिसो नुदों आरो आं माने
औ बिदिसो
दा नोंथां नैबे मोनसे से बाथ्राखौ सोंनोसै आङो नोंसिनिथिंथ' जे माइ आबादखौ जोबखांनानै जुखाम गायो जुखाम गायखांनानै माइ आबाद मावफिनो होमबा बे जुखाम थेराया नोंथां मोननिथिंजाय बे माइ गायनो थाखाय जेबो प्रब्लेम होआ ना नोंथां
बेखौ माने बे जुखाम
थेरे थेरेफोरखौ जोङो माने दान जुगामखौ खाखांनायनि उनाव बेखौ दानख्लायनाय जायो आरो बेखौ ट्रेक्टरदो हालेवनानै दोननाय जायो माने दोननाय जायो बे माने गुरै जानानानै थासिगोन आरो ओमफ्राय बियो अखा दै मोननानै बियो हारसिंनो माने सेवलांसिनगोन‌ आरो सेवनानै गुरै जानानै बिदिनो बाइ सिगोन दै मोननानै सेवलांसिगोन बिदिनो जाय जेबो खस्थ' औ बेयो हासारसो बाहाय जायो माइनि आबादनि थाखाय मोजां जायो बियो
औ
औ औ बेनोसै नोंथां मोनथिं थ' जुखामखौ आबाद मावनाय जाया बेनि बेलेग गोबां बेनि अनगा मा आबाद बांसिन मावनाय जायो
अ जोंनिथिंज नोंथां माइ माइआनो जाहैबाय जोंना दैज्लां बोथोर बिसोरनि मेन गुदि आरोना जोंना
औ
बेखौनो जोंना दाथ' नै सिजोन मोनसेल'सो मावनाय जायो होनबा जोंनिया बर'फोरनिया सिजोन मोनसेल'सो मावनाय जायो
औ नोंगौ नोंथां
दा माइ गायखांनानै नोंथां जे खायसे खायसे सुबुंफोरा जे हा बोरि बोरि थायो जे बेयाव माखासे गोरान खेथि मावनायखौ नुयो आरो माने जेरै बानलु होन जोगोनार, थासुमलि बिदिनो गोबां बायदि बायदि मैगं थाइगं मावो आरोना पथल दा जोंनियाव मेेनलि होनबाथ' नोंथाङा मिथिखाबाय जेनांगौ बानलुखौनो बांसिन गायो होननानै
नंगौ
बानलुआ माने दा जोङो सिजोनावहाय दा गायनो हायोबा माने जेसेनो थाब ओंखारनो हागोन बेनि दामाबो गोबां बुरजा मोनगोन नालाय बेखायनो गायनो नाजायो आरो खायसे बोरि बोरि ओनसोलाव हा गोनांफोरा माने दाथ' जोंहा गोबांआानो बेसेबांखिनि हा गैया माने जोंना माइ आबादावनो थांजोबखायो नालाय हाया सिजोन मोनसेल' आबाद मावनाय होनजायो जोंना जास्ट न'नि जानो आन्था थाखाय न'आव बिथा एसे एनै थानाय खरलेबसे हाफोरखौल' ओरैनो न'आव अरगेनिक हिसाबै जानो होननानै मावनाय जायो आरोना
औ औ नोंथांमोनथिं बे दैथ' तरमुसफोर गायनाय जायो ना मा?
अ नोंथां जायगा लायै जायगा गायनाय जायो जोंथिं तरमुसखौ
औ बेसां बिगासो गायोना जोंनिथिंबो गायो गायनाया नाथाय गोबां बिबांनि गायनाय जाया औ
बुजाखौनो गायो नोंथां बिदिनो सोरबा सोरबा थिन बिघा पास बिगा बिदि गायोमोन नोंथां
औ नोंथांमोनजोंथ' बानलुखौ गोबां बिबांनि गानाय जायो बेसांसो माबायदि हिसाबै फाननाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होलाय नोंथां
जोङो जोंथिजाय बानलु फाननाया माने नोंथां दाम माने ओंखारनाय सिजोननि सायावसो जायो नोंथां गिबि
औ
दिहुननो हायोबाथ' जों बोथोरनि गिबि दिहुननो हायोबा जोङो जेनेबा बिदिनो जानुवा रि फेब्रुवारि दानाव माने जोङो गोबां बिबांनि दाम मोननायखौ खोनायो जेरै
औ
बाहेर स्टेटआव जेरै जोंनि नुसुंसेनिनो हा हादरसा जेरै नागालेण्ड अरुणाचल प्रदेस बिदियाव माने जोङो गोबां रां मोननायखौ खोनायो बिदिनो
औ
माब्लाबा जिनैजौ माब्लाबा सेेरोजा बिदिनो खमायै खमायै बिदिनो द'जौ दाइनजौ बिदि थाफैनाय खोनायो आरो ओमफ्राय
औ
जेब्ला सिजोनआ एसे डाउन जालांगोन माने फिथाया बरा ओंखारलांगोन अब्ला दामाबो खमायलाङो आरो बिदिनो जौसेसिमाव थाहैयो होननाय खोनादों आं
औ नोंथां
औ अब्ला नों नोंथां जोंहाथ' रायलायब्ला समा बिराद लावो गोबां खोथा ओंखारो नंङा होमबा नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायदोनोसै नामा नोंथां औ दे औ
उम